खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों
गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जसिहरनाय थाबाय नोंथां
औ औ आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय।
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ।
आंथ' दा नोंथां ओरैनो न'आव औवा साहायाव जिरायना दं नोंथां।
औ ओ नोंथांजों आं बैसागो फोरबोखौहाय माबोरै नोंथांमोननि ओनसोलाव फालिनाय जायो बा खुंनायनाय जायो नोंथांजों आं एसे फोरमायलायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन थारैनो।
औ बिदिब्ला जों गुबै आयडायाव फैनोसै नोंथां।
औ
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागोखौ माबोरै फालियो नोंथाङा आंनो हाथाराब्लाबो सुंदब्लाबो फोरमायना होनो हागोन ना?
औ बेबायदिनो जोंनियाथ' बैसागु फोरबोखौ।
औ
फालियो होनब्ला नोंथां खोनासंलांदब्ला ओ बुंलांसै नोंथां। औ बिदिनो बै फिसा गबोखौ बर'फोरा गोदो गोदाय आबौ आबैमोननि समनिफ्रायनो फालिबोदों।
औ औ
औ सैथ्र' दाननि जोबथा साननिफ्राय बैसागुआ जागायजेनो नोंथां बर'फोरा एफ एप्रिलनि गेजेराव एबा असमिया एबा बेंगलि केलेन्डारनि बाहाग एबा बैसाग दाननि गिबि अक्ट'आव बैसागु फालिदोंमो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बैसागु फोरबोखौ गिबि समनिफ्राय स्नि सानसिम। फालिनाय जायो नोंथां।
औ औ नंगौ।
नाथाय दोरोङारि समाव बर'फोरा बाहागोनि एबा बैसागुनि लासै लासै दानायावनो बैसागु दानायावनो बैसागु फालिबोदोंमोन नोंथां बैसागु बोथोराव रंजानाय लोगो लोगो सोरगोआव थांनाय बिफागुरु बिमा गुरु बर' हारिनि बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ गोसोखांनाय हुदायाबो बर' हारिनियाव दं नोंथां औ नोंथां। बिबदिनो दैज्लां बोथोरनि दुखु जारला गोनां खामानि मावनायनि सम सफैनायनि सिगां बैसो एबा माइ थैनि आगु बैसाग दानाव रंजानाय बाजानाय सम बे गोथार समखौ बर'फोरा रंजा बाजायै फालियो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो।
औ बैसागु फोरबोखौ मोननै बाहागोआव फालिनाय जायो बेफोरो जाबाय मोसौ बैसागु आरो मान स्नि बैसागु नोथां।
औ नंगौ थारैनो नोंथां औ बैसाग बैसागुनि सानो जाबाय औथ बैसागु नोंथां औ नंगौ नोंथां। औ बिदिनो मसौ बैसागुआव बैसागु औ
औ मोनसे मोसौ थुखैनायखौ बेब प्रिलनि गेजेराव सैथ्र' दाननि जोबथा सानाव एबा सांक्रान्ति खालाल खालि फालिनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो।
औ मोसौ मैसो फालिथाय फिथाइनि सानाव बर'फोरा माखासे नेमखान्थिफोरखौ फालिनानै गासैबो मोसौ मोसाफोरखौ दैमायाव थुखैनो थाखाय लांनाय जायो नोंथां। औ जेरै मैसोम मोसौ थुखै थुखैनायनि थाखाय माखासे मुवाफोरनि गोनांथि जायो जेरै बेनिखायनो बे बेसाद फोरखौ मोसौ मैसो फालिथायनि सानसे सिगां बुथुमनाय जायो। बैफोर बेसादफोरानो जाबाय नोंथां।
औ।
माखासे बिबार थामहिनबा खासथ्रि बिबार मोखोना बिबार दिग्लिलिथि लावथि रायदों
औ औ औ औ औ नंगौ। थारैनो
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथाङा ओ जे मिथिगौनाा जोङो जे मोसौ मोसौ थुखैनायाव मोनसे मेथाइ खनो बे मेथाइखौ नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ नोंथां थारैनो हागोन।
औ।
औ बिब्दिनो जोङो मोसौ थुखैनायाव मेथाइ खननाय मेथाइ मेथाइआानो जादों दा औ बिदिनो बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमानि खिथिर बिफानि खिथिर नोंसोर जागोन हालुवा गिदिर, बिमा गायदे बादि दा जा बलद बादि जा बारि ख खनानि एम्बु बुंला बेबादि जा गिदिर जांगिला। औ नोंथां
थारैनो नोंथां।
औ।
ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जे आइजो माहारिय बा हौवा माहारिया। जों मा मा खसाब गाननानै बैसागो फोरबोआव मोसायो नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ बिदिनो जोंनि आइ बिदिनो हौवा माहारिया जाबाय नोंथां बिदिनो गामसा बिदिनो आर'नाइ फालि लायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो आइजो माहारिया आरो बिदिनो बिदन दख'ना फास्रा लानानै मोसायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां बिनिफ्राय नोंथाङा नोंथाङा जे मिथिगौ ना ओ गोदोनिफ्राय लानानै आथिखाल मुगासिम जोङो। मा मा दामग्रा आगजुखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव बा खाथि खालानि ओनसोलफोरावहाय जों जोङो नुनो मोनला जों नोंथाङा मिथिगौ ना?
औ एसे फोरमायनो हागोन नोंथां।
औ नोंथाङा दिनै बुंनायसाय।
औ गोदोनि बादिथ' दा आथिखालाव जोङो नुनो मोनला दा आ दामग्रा आगजुफोरनि ओम ओम गोमालां नाय मुंफोरानो जाहैबाय बिथिं गंगोना जों नुनो मोनला नोथां बिदिनो सेरजा बिदिनो नु-नुनो मोनला आरो नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ।
ओ, औ नोंथां देनाय बुंनाय। साय।
नोंथाङा एसे मानसि बैसागुनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां। थां नोंथांमोननि ओनसोलनि रोखोमैनो जोंहाबो जोंनि ओनसोलावबो मोननै रोखोमै फालियो नोंथाङा जे बुंनाय हिसाबैनो मोसौ बैसागुखौबो जोङो नोंथांमोननिसिम बादिनो एखे रोखोमै फालियो। आरो जोंहा जों बैसाग दाननि से थि सानखालि जों मानसि बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो नोंथां। बैसानखालि औ। बै सानखालि जोङो न'खराव फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां आलारि बाथि फोजोंना धुुब धुना सावनानै जोङो ओ जोङो बि-बिमा बिफाखौ खुलुमनानै बोर ला ग्रोयो आरो गामि गा-गामि खाथिनि बोराय बुरै आबै आबौमोनखौ जोङो खुलुमनानै बोर लायो बेफोरबा - दिनो गेदेरा उन्दैखौ बोर होनाय बेफोरनो उन्दैया गेदेरखौ मान होनाय बे हाबाफारिखौ जोङो सेथि सानखालि खुंनाय जायो नोंथां।
नोंथां।
आरो बेनिफ्राय जोङो नैथि सानखालिनिफ्रायसो मोसानो लायो नोंथां। बै मोसाखालि जों औ बै मोसाखालि जों गामिनिनो जा-जाखिनि जेरै बोराय बुरै आबै आबौ सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाइ फंबाय बिनानावमोनखौ जोङो ज' ज' लानानै औ बेफोरबायदिनो बेनि न'खर बैनि न'खर मोसायै मोसायै जों गासै स्नि सान फालिनाय जायो। बेफोरबायादिनो जोङो औ। मोसानायाव जाखिनि नांगौ जानाय दामग्रा आगजु जेरैहाय खाम सिफुं सेरजा जथा जाबस्रिं ओ जोंनि ओनसोलावबो बेैफोरबादिनो गंगना गंगना बायदि बायदि रोखोमनि दामग्राखौ जोङो गोबाङानो नुनो मोनला बेनिखायनो आ बेनिखायनो औ आथिखालनि सुबुंफोरा गोबाङानो मिथिलाबो जानो हागौ। नाथाय जों नोंथां खायसे खायसे ओनसोलाव जों नुनो मोनोदि बैफोर दामग्रा आगजुनि सोलायबो जों गोबां रोखोमनि बक्स बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि केसेटनि स-सल'फोरजों जों मोसानायखौ नुनो मोनो। नाथाय जोङो औ। नाथाय जोङो बैफोरबादि बक्सफोरजों केसेटनि सल'फोरजों जों मोसायोब्ला जोंनि बैसागो मोसानायनि जे-जेबो सिन थानाय नोङा नोंथां। जोंनि औ जोंनि बैफोर गासैबो गोदोनिफ्राय बाहायबो दिनैसिम बाहायबोनाय जाखिनि दामग्रा आगजु बैफोरो थारैनो गोमालांनो हमगोन नोंथां।
औ औ नंगौ थाद थार बाथ्रा नोंथां।
बेफोरबायदिनो जोङो गासै स्नि सान फालिनानै जाखिनि माइरं बा फैसा सा बेनि न'खर बैनि न'खर मागिनानै मोनबोनाय बैखौ जोङो ज' खालामनानै गामिनि थानसालि बा गामि गामि खाथिनि फोथार बा फिल्डफोराव बेफोरबायदिनो फुख्रि फुख्रिफाराव बा दैमाफाराव जों मोनसे लावखार ओंखाम जानाय बुङो जाय जोङो बै बैसा-बैसागो मोसानाय मोसानानै जोङो ज-जयैनो मोनसे लावखार ओंखाम जानाय जायो नों
औ औ नंगौ।
बेनिफ्राय बेनिफ्राय जोङो बैसागो बिदाय हिसाबै बैसाग दाननि जोबथा सानखालि जोङो साननैनि बा सानथामनि हाबाफारि लानानै जों मोनसे फानसन एबा मेला खुंनाय जायो जों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बैहाय जोङो जोंनि गामिनिनो फंबाय बिनानाव बा ओ आदा आबमोन बे फोर जों गासैबो ज' जानानै बे हाबाफारिखौ खुंनाय जायो जों बेवहाय जों जोंनि फंबाय बिनानावमोननि गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय बा ओ मोजां लामा जों दावगालांनो हानायनि थाखाय जोङो ओ मोनसे खेला खेला दुला बार नाय रोजाबनाय मोसानाय बैफोरबादिनो रनसाय लिरनाय सावगारि आखिनाय दिरुं बोलायनाय औ काबादि हाइ जाम्प, लं जाम्प बायदिसिना खेलाफोरखौ जोङो बैसानखालि गेलेहनानै जोङो जों जोंनि फंबाय बिनानावमोन मोननि गोसोखौ गोजोन होयो आरो। बेफोरबायदिनो स्टेज प्रग्राम होननानै बुङोब्ला जों बायदिसिना रोजाबनाय मोसानाय दामनाय दे नाय आरो बैफोर बैफोरनि अनगायैबो जोंहा बैसागो बिदाय हिसाबै जोङो ओ बेफोरदिनो सासे मे थाय खनगिरि सासे गेदेमा सुबुंबो हांखखारनानै लाबोनाय जायो नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय।
औ नंगौ नोंथां औ।
बैफोरबादिनो जोंनि ओनसोलाव मानसि बैसागुखौ फालि फालिनाय जायो आरो। बेफोरबायाददिनो बैसागु बिदाय हिसाबै जों फानसन खुंनाय जायो नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय
औ नंगौ नोंथां।
ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैफोरबायाददि फांसन बा मेला खुङो ना खुङा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां नोंथाङा दानि जिबायदि बुंलांदों बिब्दिनो जोंनि गामियावबो बिदिनो एखे खुंनाय जायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिनो बैसागु मागिनानै मोननाय रांजों
औ औ
बिदिनो खेला होयो आरो जेरै बि बिफं बिदा बिदिनो बिब' बिनानाव बिदिनो गासिबो बोराय बुरै बिदिनो गेलेयो आरो खेला बिदिनो खेला होनोब्ला जोङो दै बारि काबादि औ बिबदि बिदिनो लं जाम्पबो थायो हाइ जाम्पबो थायो बिदिनो खारनायबो थायो नोंथां औ। बेफोरबायदि
औ औ
आरो नाइट प्रग्राम होनोब्ला जोंनियाबो बिदिनो जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। ओ नों- नोंथां औ ओ जोंना समाबो जाबायमोन नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथांजों आं बैसागोनि फोरबोनि बागै माबोरै खुङो माबोरै फालियो नोंथांमोननि नो- नोंथांनि खुगानिफ्राय आङो फंनैसोबाबो ओ खोनानानै नोंथाङा खौ बुंनानै गोजोन होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।
औ औ खौ होनायनि थाखाय।
औ औ नंगौ नोंथां औ दे बिदिब्ला।
औ दे बिदिब्ला नोंथां।
औ